हेलौ औ नोंथां नोंथांङा मा खालाम गा दंङो
अ दं नोंथां ओरैनो औ
औ खोनादोंबा नोंथां हेलौ नोंथांनिखौ आं बारा मोजां खोनानाय जायाखै हेलौ हेलौ
नोंथांङा नोंथांङा खोनादों दा
औ खोनादों हेलौ
औ खोनादों
हेलौ औ नोंथांङा मा खालामगासिनो दङोदा औ
आं ओरैनो दं नोंथां दं ओरैनो आं नोंथां जेब्ला जेनेबा नोंथां आं माने जानाय लोंनायनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथांदों
औ रायलायजागोन नोंथाङा औ हागोन।
औ औ
औ बेबायदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय
जेरै जों अनला खारैआबो अनला खारै बेबायदि ओंख्रिखौ माने जों बर'फोरा जायो आरोना नोंथां
औ औ नंगौ
जेरै जों अनलाखौ माबायदि सङो बेखौ आं जेरै
नोंथांनिखौ खोनानायाव एसे उसु बिदा मोनदों आङो। हेलौ हेलौ नोंथांनिखौ खोनानो ए से उसुबिदा मोनदों आङो ए एसे उसुबिदा होनादों नोंथांनिखौ हेलौ मोजां खोनायाखैमोन आङो नोंथांनिखौ।
खोनादों दा
औ माने नोंथांनिखौ खोनानो ओ खोनादों हेलौ
अनलाजों दाउजों।
खोनानायाव एसे उसुबिदा दङो नोंथांनिखौ
नेट गैया दां आं खोनागासिनो दं आरोना नोंथां।
औ दे बुंलाय बि
नोंथाङा खोनायाखै नामा?
नोंथांनिखौ एसे उसुबिदा खोनासंगासिनो नोंथांनि खौ एसे उसुबिदा खोनांगासिनो दं आङो हेलौ हेलौ औ
नोंथाङा खोनादों दा आंनि बाथ्राखौ
एसे फिसा फिसा खोनादों नोंथांनिखौ एसे गोजानाव थाना रायज्लानाय बायदि खोनादों हेलौ
खोनादोंं आं
औ दे बिदिब्ला एसे बुं लांलाय नोंथाङा हेलौ
औ औ नोंथाङा खोनादोंं दा हेलौ नोंथां